गोजान मोनाबिलिनि जासिहरनाय जाबाय
नोंथांनिखौ बारा मोजाङै खोनांफैयाखै नोंथाङा मोजाङैफिननो हागोन नामा
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनोबो जासिहरनाय जाबाय आं दा मोनसे आयदानि सायाव अ दा आं मोनसे दानि सायाव फोरमायनो सानदों आरो
दे नोंथां फोरमायनो हागोन
औ नोंथा एसे खोनासंलांबानो जाबाय आं आबाद मावनायनि सायाव फोरमायनो सानदों आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जों ओ सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोगासिनोखा नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा मा आबादनि गेजेरजोंनो थांनानै थाबोदों बै समावहाय बिगियाननि जेबो दिहुनथाइ आदब आरो दिहुनथाइ जेबो माबायानो गैयामोन दा जोङो लासै लासैसो मा बिगियाननि आदबजों माखासे आबाद मावनाय बेफोरखौबो नुबोनो मोनबाय आरो माखासे जिनिसफोरखौबो जोङो गोदान गोदान खामानि एबा गोदान गोदान खामानिफोरनि गेजेरजों संसार जाबोनायखौ नुनो मोनबाय सिगांनि समावहाय मानसिफ्रा खालि आबाद मावनानै जानाय बेफोरबायदिल'मोन गोदान गोदान टेक्न'ल'जि बाहायनाय बेफोरबायदि गैयामोन नाथाय दानि दिनावसो जोबनो थांला आरो बेफोरो गोदोनि दिनाव मामोन आबाद मावनायफोर होननानै बुङोबा आ माइ आबाद गम आबाद बेफोरबायदिखौ बांसिन मावोमोन आरो ओंख्रिनि थाखाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायोमोन दा ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो माबायदि खालामग्रोनांगौ सिगां सिगांनि सम एबा दानि समाव आलादा आलादा जाबाय बेफोरबो गोदोनि समावहाय मा खालामोमोन ओ दानि बायदि बिगियाना बे आगजुजों हाेग्रा बेफोरबायदि गैयामोन न'आव बानायनाय नांगोल बेफोर बेफोरबायदि जों बानायनाय जायोमोन आरो एवखुनाय जायोमोन हाखौ सिगाङावनो गिबियावनो ओ हाफोरखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो मोनसे एवखुनानै माने बेखौ खारहायनाय होननानै बुंनो हायो बेखौ हा गोराखौ एवखग्रोनानै हाग्राफोरखौ एसे रानहोनाय खालामनांगौ जायो आरोखि बेयाव हाग्रा रज'नानै थानायफोरखौ बे हाग्राया जेब्ला ओ एवखुजागोन अब्ला बिसोरबो मा रानगोन थैगोन बेखौ आलादा खालामनो थाखाय बेखौ हासिनिजों बोनानै साफा खालामनांगौ बेनि उनावहाय आरोबाव बे हाखौ फोमोननो थाखाय आरोबाव खनै खनथामसो हाले एबावनांगौ जायो आरो आबाद गायजासिम जानो थाखाय दा माइ आबादावनो बुंनो थाङोब्ला दैखौबो मोजाङै सोनांगोन दैखौबो मोजाङै नायनांगोन आबाद मावनो थाखाय बिनि थाखायनो मोजांनो फार्स्टआव हालेवग्रोबाय ओ बेनिफ्राय खारहायग्रोनायनायनि उनावहाय सामार होनांगोन सामार होनायनि उनावहाय आरोबाव बरफ होबावनांगोन आरो बिनि उनावहाय मा खालामनांगोन ओ खो गायनांगौ समसिमाव मानि फोमोननानैसो गायनांगोन आरो दा माइ गायनांगौ सिगाङावनो मा हखौल' फोमोनबाय हिसाबै बिदि जायाखि जोङो खोथियाखौबो मा खालामनांगोन सिगांनो माइफोरखौ फोनानै खोथिया खालामबोनानै लानांगोन आरो जों माइखौ डाइरेक्ट गायनाय जाया जों खोथियाखौ फोनानै खोथिया माने माइखौ माइ जोलैखौ दोननानै बेखौ सोमहाबनानै दोननांगौ आरो हरनैसो बेनि उनावहाय गाजा ओंखारोबासो मा बेखौ फोहैनांगौ जायो मोनसे दब्लायाव रोजा फोनांगौ जायो। रोजा फोखांनायनि उनाव जेब्ला गोजौ गोजौ जायो दे ओ बेनि उनावहाय बेखौ फुनांगौ फुनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला गायनांगौ बै हाखौ फोमोनो अब्ला बै हायावहाय ओ इसे इसे फिसा फिसा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो बिदिनो लानानै बै माइखौ सुना होनांगौ आरो एसे गोजान गोजान नङाब्ला बांद्राय जाब जाब जायोब्ला फिथाइ थायनो ओ माबानाय नङा आरो मोननाय नङा बिनि थाखायनो फिथाइफोरा मोजां जानाय नङाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो मा खालामनांगोन एसे गोजान गोजान गायनांगोन आरो ना। बेनि ओफ्राय जोङो बुंनो हायो। ओ जेब्ला माइया जौवो माइफ्रा जौखांजोबबा बेखौ ओ। गोजांनो ओ जा हानो थाखाय मोजाङै बेब'स्था खालामनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय ओ माइफोरखौ जेब्ला हाखाङो अब्ला बेखौ थिख खोनायाबो मोनसे ओ बै आबाद मावग्रानिनो बेबो गोदान जाय माइफोरखौ हाखांनानै मोजाङै मोजां न'आव लानानै फैनांगोन आरो न'आव लानानै फैनायनिफ्राय बेखौ मारा होनांगोन। आरो मारा होखांनायनि उनावसो आरो फंबा जागोन बे फिथाइया आलादा आलादा जागोन। मोसौजों सोरबाया मोसौजों होयो नाथाय दानि दिनावहाय मेसिन बाहायनानै ट्रेक्टरजों बायदिसिनाजों बेखौ दसे सम खम समनि गेजेरावनो ओ होनाय जायो, माराफोरखौ ओफ्राय सिगांनि समावहाय गोबाव गोबाव होनांगौ जायोमोन। आरो खौ गोजां बोथोरनि समाव हाहैनाय जायो। नाथाय सोरबा सोरबाया माइखौबो खननै बा खनथाम दिहुननाय जायो। बोसोराव नाथाय बिनि थाखाय मोजाङै दैनि बेब'स्था थानांगोन। आरो बेनि अनगायैबो माखासे गम आबाद मावो आरो सोरबाया ओ मा खालामो ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावो। दा ओ गम आबादाबो बेबायाददिनो नाथाय गम आबादा एसे गोरानावबो जायो। आरो बेबो माइ बादिनो ओ फोनानै बेखौबो हानानै थिखांनांगौ जायो। नाथाय ओ दा ओ मैगं थाइगंनि आबादाव हमनानै लादो मैगं थाइगंनि आबादफोरा जाहैबाय बेखौ ओ आलादा आलादा हिसाबै मावनांगौ जायो। बेखौबो बिदिनो हा एवनानै बारि बागानफोराव फोनानै गायनाय जायो। आलुफोरखौ ओ बेदिनो हाखौ आलि बायदि खोनानै बेवहाय बेदर थांनाय बायदि बेबायदि गायनांगौ जायो। नाथाय आ थिखालनि मुगायाव मा जालांखो, बेफोर माइ आबादफोर बा बायदिसिना आबादफोरखौनो दानि दिनावहाय गोबां मोजां मोजां बिगियानारि आदबफोरजों दैखांजानाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों मोजां मोजां ओ खम समनि गेजेरावनो बुरजा बुरजा दिहुनथायनि मावनोबो हानाय जाबाय। आरो दा जों बेफोरखौ मोनसे फालांगियारि हिसाबैबो मावनानै दिखोनानै लानो हायो। ओ फालांगियारि मावनाय आदब हिसाबै रां आरजिनानै गाव गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। माइ आबादनि गेजेरजों बा माखासे मैगं थाइगंनि गेजेरजोंबो गोबां ओ सुबुंफोरा दानि दिनावहाय गोनोखो आदब नि बाहायनाय आरो बायदिसिना हासारफोर बाहायनानै थाब थाब आबादफोरखौ दैखांनानै बिसोरो हाथथायफोराव फाननानै गाव गावनि मुलाम्फाखौ दिखांनानै लानायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा आंनि बुंनाया आबादनि सायाव बुंनाया एसेनोसै जै नोंथाङा माबा आयदानि सआव बुंनो सानदों नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा माइ आबादनि सायाव गुवारैनो फोरमायलांबाय माबोरै मावो आरो माबायदि फोनांगौ माबायदि एवनांगौ। बेनि सोमोन्दै आरो माइ आबादा मावखांनायनि उनाव जेब्ला माइ मोनो माइ मोननायनि उनाव जोंहा माबायदियै मुलाम्फा जायो न'खरखौ माबोरै सुंथानो हायो माबोरै हेफाजाब होनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारैनो फोरमायना गालांबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आंबो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय आङो नोंथांनि सिगाङाव आंबो गोजोन औ। नोंथां सिगाव आंबो मोनसे माने मेसेङाव मोननाय आबाद जेरैहाय आङो बुंनो थांगोन। बेवहाय बेसर सिबिं सबाय दालि बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो बुंनानै बुंनो सानदों। आङो गिबियावनो बुंनो लागोन। बेसर आबाद बेसर आबादखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मावबोयो आरो दिनैसिमबो जों मावबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेसर आबादा जाहैबाय मोनसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खराव माखासे थाव जानाय बे ओंख्रियाव सेरग्रा थाव बे जानाय थावखौहाय जों बेसरनिफ्रायनो मोनो। आरो जों बेखौ फोनांब्ला गिबियावनो माखासे हाफोरखौ एबा जोंनि बारि बागानावबो जोङो बेखौ फोनो हायो एबा दुब्लि फोथार फावबो जोङो होनो हायो बेखौ जोङो हा नानै हा होनाय जायो जेरै जोङो माइ आबाद मावखांनायनि उनावहायो जेब्ला मेसें बोथोर फैयो माइ माइ नाराखौ जोङो एवनानै बिनिफ्राय माइना जाखौ मोजाङै फोसाबनानै बेयावहाय जोङो बेसरखौ फोनो हायो। जेसेबां हागौ एसेबां गुवार हायाव जों फैयो जेसेबांनो फोगोन एसेबांनो जोंनिनो मुलाम्फा जागोन होननानै आं बुंगोन बेयावहाय जोङो हमनानै लादों। बा बिगाखौनो लादिदो बा बिघाखौ जोङो बेसर आबादखौ फोजोबोब्ला बेवहाय जोंहा गोबां मुलाम्फा फैयो आ जोङो गिबियावनो हाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनानै बे माइ नाराफोरखौ फोसाबनानै लानानै जाब बेफोरखौ बेवहाय मोजां जोलै बेगर बेसरनि बेगरफोरखौ जोङो। हाथाइनिफ्राय बायनानै एबा न'आव थाखाब्ला न'निफ्रायबो जोङो बेखौ फोनो हायो। मोजाङै फोनानै बिनि उनाव जोङो फोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेबायदिनो र'ज'जासि दोनो आरो रुजुनायनि उनाव जोंहा जुदि माखासे एम्फौफोर माखासे एम्फौफोरा जानो हमोब्ला जों बेवहाय मुलि सारनानैबो होनो हायो। बेवहाय जुदि जायाखैबा आं अफोर जायाखैबा जों बेवहाय मुलि सारनांगौनि गोनांथि गैया। आरो जोङो मुलि सारा जुदि गाज्रि जादोंबा आबादा बेयाव मुलि सारनानै होनांगोन आरोखि आरो। जायाखैबा साननानै होनाङा जोङो बेसरखौ गोरलै समावनो फुनानै एबा। आ बेखौहायो बसननानैबो जानो हायो आरोखि बेखौ जोङो ओलि समावनो फुस'नानै बस'नानै जायोबा एबा फुनानै जायोबा जोबोद गो गोथाव जायो आरो जोङो बाजारावबो फाननो हायो बेन' नङा जुदि नोंहा बेगर नांगौबा बेसरनि बेगर नांगौब्ला एबा थाव दिहुननो सानदोंब्ला नोङो। बेखौ बिबार बारजाबनानै बिबार बारनानै जोङो बेवहायो बेगरखौ लानो हायो आरोखि बा बेगरखौ मोननो हायो जेरैहाय जोङो बेयावहाय रा होनायनि उनावहाय जोङो बेसरखौ फुनानै जोङो मोनसे जायगा दलब दलब जायगा दोननानै बेवहाय बेखौ ज' खालामनानै जोङो खलसिला एबा न'नि लांगोनायाव लांनानै जोङो। खौहायो बुस्रनांगौ बेफोरखौ आलादा आरो बेसर बिफांनिफ्राय बिसोर बिफांखौ आलादा खालामनानै मारा होनाय जायो मोसौफोरजों मारा होनाय जायो नङाबा गनफोर लानानै गनजों बुखानाय जायो बेगरफोरखौ आरो बे बेगरफोरखौ जमा खालामनानै स ओ सानद्रि जों एबा संग्रजों जावनानै सालिनानै साफा खालामो साफा खालामनायनि उनावहायो बै जे बेसर बिफां जाय बेगरनिफ्राय आलादा जानाय बेफोरखौ जोङो सावनानै। खनाय ज बे जखौ आर फोरोंखांनायनि उनावह जोङो माखासे माइ मिल एबा जन्थ्रजों दिहुनगनानै नारसेबजानाय बुस्थु बेवहाय लांनानै जोङो थाव दिहुननाय जायो जायखौ जोङो फेरेदनाय होननानै बुंनाय जायो। बिनि उगाय जोंहा सिबिं आबाद सिबिं आबादा जाहैदों मोनसे जोंहा जोंनि थाखाय गोनां होननानै बुंनांगोन बेवहाय जोङो मागो दमासियाव जायखौ जोङो। लारु फिथाफोराव जोङो होनानै जायो बेफोरो जोंनि थाखाय माने गोनांसिन होननानै साननानै लानांगोन आरोखि जोंनो जाय फोरबोआव जोंनो एंगारनो हायै फोरबो बे फोरबोआव जोङो बेखौ नांथारगौ नांगौ जानानै फैयो बेखौबो जोङो बिदिनो हा गुरै एवनानै बेयाव फोनानै मोजाङै। सिबिंनि आबाद सिबिंनि बेगरफोरखौ मोजाङै। हाथाइनिफ्राय एबा न'आव दंखायोबा न'निफ्रायबो फोनो हायो एबा हाथाइनिफ्रायबा मोजां बेगरखौ नायनानै फोनांगोन। बेनि उनाव फैखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो मास मोनसे मोननैनि उनाव जोङो बेखौ फुनाय जायो फुनायनि उनाव जों बेखौबो। थिग बेसरबायदिनो जोङो मारा होनानै मोसौजों एबा गनजों। ब बुस्रिनानै। बेगरखौ आलादा खालामनाय जायो आलादा खालामखांनायनि उनाव जोङो बे बेगरखौ फोराननानै आरामनो जोङो गोरान बस्थाफोराव सोनानै दोननाय जायो बेखौबो जोङो। बाजारफ्राव फानहैनो हायो बाजाराव फानहैबा जोंहा मनावनो जोंहा गोबां। रां खामायनो हायो एबा रां मोननो हायो आरोखि जोंनो जाय जोंनि न'खर सालायनायाव हेफाजाब फैयो। आरो जोङो सबायाइखौ बुंनो थांगोन सबाइआ जाहैबाय मोनसे। ज ओंख्रि जाग्रा जायखौ जोङो। ओंख्रि संनानै जानो हायो बेखौबो जोङो बे सिबिं बायदिनो एखे रोखोमैनो फोनांगोन आ गुरियाव बेनि उनाव जोङो थिग बेबायदिनो बेसरखौ जेरै बुस्रिदोंमोन मोसौजों माइ मारा होदोंमोन बेबायदिनो मारा होनानै